हेलौ नोंथांना?
औ नोंथां।
खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां।
अ दसे सम होनो हागोनना नों थाङा आंनो अ आङो माने मोनसे आयदानि सायाव ओ रायज्लायनो सानदोंमोन बे आयदायानो जाहैबाय बे आइदायानो‌ जाहैबाय बर'फोरनि संनाय जानाय एमफा एबा ओ बिदिनो बोरै बर'फोरा
औ मा बायदि जायो सङो बेफोरखौ औ औ औ जागोन नोंथाङा रायलायस्लाबगोन
अ दे होमबा आंनो जागायनोसैना नोंथां
औ औ नोंथां दे नोंथाङा एसे
ओ ओं बिदिनो बर'फोरनि संनाय जानाय होनबाथ' जोंनिया ओ खारै ओंख्रि एबा जोङो अनला खारि ओंख्रि सबाय एबा सबायजों दाउ ओमफाय ना नारजि बेनिफाय नाफाम बिदि जोंना बर'फोराव बिदि मोनसे नियम दंखायोना औ एम्फला थाबो औ बिदिनो जोंनिया ओ अनला खारैयाथ' उम ओ उम ओ मा होनो
बर'नि गुबै जानाय औ मुंदांखा बे माने अनला खारै जानाया बेखौ माने जोङो माबोरै सङोबा मा अनला खारैया बोरै जायो होनोब्ला माने नोंथाङा ए से फोरमायनानै होदोदे अनला खारैखौ मारै सङो आरो बिदिनो अनला खारैखौ जे जोङो बेदर अमा दाउजों बिदिनो औ औ नोंथां रोंगौ
ओं
थेवब्लाबो नोंथाङा माबायदि बानायो अनलाजों दावजों माबोरै सङो अनलाया बोरै जायो बेफोरखौ माने एसे फोरमायना हो
बिदिनो जोंनिया अनला ओंख्रिखौ एबा अनला ओंख्रिजों दाउ जोबोरै सं मा होननो थाङोबा जोङो ओ माइरंखौनो जोङो सोमना लाग्रोबाय एसे दि गामलाफोराव ओमफायो सोमना लानानै इखौ एसे रुइहोनानै जोङो थिखांना दोनबाय रुइजासिम ओमफाय बिनि उनाव जोङो बि दिनो खायफाया दिंखि खायफाया उवाल बिदियाव देयो आरोना
औ औ नंगौ नोंथां माने माइरंखौ औ देनानै अन गुन्दै खालामनाय जायो
औ औ बिखौ माइरंखौ जोङो देनानै अन गुन्दै बानायबाय ओमफाय बिदिनो जोङो ओ जोङो दाउ दाउ बेदर लकेल जेन'बा
औ औ लकेल दाउजों संगोनबाथाय जेनेबा गिबियाव जोङो दाउखौ बिदिनो बुथारनानै सा
बुथारनानै साफा खामनानै सावस्रोनानै बिदिनो जोङो ओ ओ सारायाव एबा दैयो थावजों एवना लाबोबाय एसे । ओ दाउखौ बिदि इनि उनाव आरो जोंङो बिखो एवनानै जोंङो इदिनो साराय बे ओ इ ओ एक्सट्रा लानानै जोंङो सारायाव औ गुबुन सारायाव जोंङो बिदिनो दैखौ ग्लब ग्लब फ्ल बिदिनो ओ फुदुंना लाबाय फुदुंना लानायनि उनाव जोंङो जेब्ला इ दैया गुदुं जायो अब्ला जोङो बिखौ ओ अन गुन्दैखौ सारलाना है
गारसोमनानै औ सागं सानांगौबा गारबाजों एरना होबाय थानांगौ आरो औ
मानो होनबा बियो ओ अनला अनला ओंख्रैयाथ' जोंनिया साग' साग्रा होआबा बिदिनो गथा खा ओंखायनो जोंङो सफुं सारनाय जायो आरो ना औ बिदिनो ओ- बिदिनो संख्रिफोर होनाय ओमफ्राय
बेवहाय माने खारैबो औ आरो बेवहाय माने खारैबो होनाय जायो आरो बे खारैखौ माबेनिफ्राय मोनो नोंथाङा
अ खारैखौथ' जोंङो बिदिनो थालिरनिफ्रायसो मोननाय
औ बेेनेबा मा थालिरा साबसिन जायो नोंथां?
अ थालिर आथि अ
बिदिनोथ' जोंङो माने आथिया थालिरखौ बांसिनै माने खारैआव माने मोजांसिन जायोबा गाहामसिन आरो गोबाबसिन जायो होनना बुंनाय जायो। जिहेथु जोंनि खारैआ गोबाव जायो नङा होनोमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ बिदिनो जोंङो आइथिया थालिरखौ बिदिनो जोंङो बिदिनो फिसा फिसा दानना लाबाय हाना लाबाय ओमफफ्राय सान्दुं गोसायाव जोंङो बेखौ फोरानबाय
फोरनानानै
नानै बेखौ सानथाम एबा सप्तासेनि उनाव जोंङो इखौ
जेब्ला मोजां रानो अब्लाथाय जों माने बेखौ सावनाय जायो आरो औ
औ मोजां इदिनो राननानै जोंङो सावनाय जायो सावनानै जोंङो बिदिनो बिनि हाथ'फ्लाखौ जोंङो एबा हांगारखौ जोंङो बिदिनो थिफिन एबा बिदिनो ज फोराव सोमना दोनबाय सोमना दोननानै बिनि रसखौ जेरै माबा होनोबो ओ
बिदै औ रोसि
रोसि ओंसि
बेखौ माने जोंङो खारै महराव औ मोननाय जायो आरो बे खारैआ माने गोबाब जायो औ बिदिनो जोंङो ओ- माने एसे लाव लाव खारै होखांनायनि उनाव ए एसे जेब्ला रानज'बो आरो लाव लाव जायो अब्लाथाय जों माने बेखौ खौ हो खांनाय जायो आरो ना अब्लानिया जोंनिया अनला ओंख्रिया मोननाय जायो आरो ना नोंथां आरो बेनि अ बेनि बिदिनो जोंनि बर'फोरनि अनला जानाय आरो बिदिनो सबायजों साम'खौबोथ' बिदिनो जोंङो सबाइजों साम' सङोब्लाबोथ' जोंङो खारैजोंनो संखानाय जायो ना नों खारै होनानै औ आरो औ बिदिनो नारजि जि जों अमाजोंखौहाय बोरै सङो होनना बुङोब्ला नारजखौथ' जोंङो गिबियाव माने फाथोनि मोननाय जायोना नोंथां फाथो औ बे माने मोन- जाथोसे बेर बे बेगरखौ माने जोंङो हायाव ओ- हायाव आव माने जोंङो एवनाय बा जावग्लिनायाव जोंङो बे बेगरखौ माने फोना होग्रोनाय
खोना होनांगौ आरो औ-
फोना होनायनि उनाव माने जोंङो उ- बे माने जेब्ला रज'योै गोथां समावहाय बेयो माने फाथो जाग्रोयो बेनि उनावहाय बे फाथोखौ बे माने गोथां बिलाइखौनो जोङो खानानै सान्दुंआव गोरान फोराननायनि उनावहाय माने बेयो औ बेयो माने फोराननायनि उनाव बेयो मा जायो फाथो माबा बे फाथोनिफ्राय फोराननायनि गोरान महर मोननायनि उनाव बेयो नारजि जायो आरोोना नोंथां बेयो माने नारजि एबा फाथोआ माने गोखा जायो आरो ना बेखौबो माने बे नारजि खौबो बिदिनो गिबियाव खायसेया संनो थाखाय माने खायसेया रुग्रोना लायो बिदिनो खायसेया रुगारनानै लायो बाराद्राय गोखा्रा जानो हायिया बिदिनो रुगारनानै रिसिखौ गार गारनानै बिदिनो स बे आरो खेबसेबाव संफिननाय जायो बिदिनो खारैखौबो बिदिनो ओ- जेनेबा खायसेया उ जेनेबा नारजि दोलो जानाय जायो आरो बिदिनो बेवहाय माने खारै खारै होनानै बेखौ माने गिबियाव रबहोना लाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय माने जोंहा जेरै नारजिजों अमाजों जानाय हुदा दं नालाय बरफोरना बिदिनो अमाखौ जो बिदिनो एवफ्रामग्रोना लाबाय गिबियाव एवफ्रामना लानानै बिदिनो नारजि खौबहाय बिदिनो खारैजों रुग्रोनानै रुयदब होना लानानै एसे रबहोना लानानै बेवहाय माने दै होनानै बिदिनो सागं साखां खांनायनि उनावहाय जोंङो जेब्ला नारजिया एसे गेब्ले हाङो बेजे बेजेया एसे मोजां जायो अब्लाथाय जों माने बेवहाय अमा बेदरखौ गारसोम मनानै होनाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो जेब्ला बेखौ अमा बेदरखौ गारसोमनानै बिदिनो नारजिजों बे अमा बेदरजों जेनेबा ग्लाब ग्लब गोदौ होनोनानै बिदिनो जेब्लासिमहालागै एसे रानजब हाबा मोजां हाला मोजां जाया मोननाय बायदि अब्लानिया जोंङो बेखौ माने खांनाय मोनब्लासो माने बेखौ जोंङो खांनाय जायो आरोना नोंथां औ औ बिदिनो नारजिजों ओंख्रिजों संनाय जायो आरो बिदिनो जेरैहाय एम्फौ लाथाफोरखौबोथ जोंनिया बरआ जायो बे माने बरनि मोनसे मुंदांखा जाग्रा ख बेखौ माने सिखिरिनिफ्राय सिखिरिया बिदै दैनायनिफ्राय माने एम्फौ लाथाखौ मोननाय जायो बेनि उनावहाय माने औ लाथा एम्फौ फिसा गोरलै ओंखारो बे गोरलैया बिदिनो इन्दि बिलाइ होनानै बेखौ जोंङो फेदेरनाय जायो औ बे जेब्ला बेयो गेदेर जायो अब्लाथाय जोंङो माने मा होनो बिमा फैयोब्ला अजा फैयोब्ला बेखौ जोंङो माने गेदेर खालामनायनि उनावहाय जोंङो बेखौ जेब्ला गोमोन फैयोना अब्लाथाय जों बेखौ थालिरनि थालिर बिलाइ गोरानाव बिदिनो लाबोनानै बिदिनो थफ्ला खानानै बेवहाय माने सोना होनानै फिथोब थोबहोनानै फिथोब जेब्ला खोबनानै थाम सानबा सानथाम बा साननै बारलांङो अब्लाथाय जोंङो बेखौ फिथोबनिफ्राय जिरखनाय जायो आरो ना नोंथां औ फिथोबनिफ्राय जिरखनानै बे जोंङो जानाय जायो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय लाथा एम्फौखौ जोंओ जायो आरो जोंनि गोबां बर आयजोफोरानो बेखौ फिसिनानै बिदिनो जिउ खुंना जिउ खुंनाय राहाया जोंना बिदिनो एम्फौ फिसिनाय जि दानाय बे बेफोरबायदि खालामनानैनो जोंनि बर आइजोफोरा गाव गावनि नखरखौ जौगाहोदों बेफोरबायदिनो जोंङो फिथोबखौ फानो फाननानै बिदिनो फिथोबखौ फाननायल जेहाय फिथोबखौ जोंङो गाव गावनो नआव बिदिनो इन्दि लुनायबो जायोना नोंथां औ जेरैहाय जि दानाय जायो इन्दि लुनाय फिथोब लुनाय होनो जायखौ औ बेनि अनगायैबो जोंहा बिदिनो नाफाम ना नाफामखौबोथ नोंथाङा मोनजाफेरखाबाय जानांगौ दे नों नाफाम खौहाय बोरै दे नोंथाङा नाफामखौहाय बोरै बानायो मानिफ्राय नाफाम जायो एसे फोरमायना होदो
औ जोंथ नाफामखौ बिदिनो मा होनो
ना गोरान औ
औ ना गोरान एबा ना फिसा फिसा बिदिनो हाथायनिफ्राय बायना लाबनाय एबा खायफाया बिदिनो दैमायाव थांनानै गुरना लाबोनाय बिदिजों माबाना फिसा फिसाखो जोंङो बिदिनो खायफाया खि गारना लायो मानो होनबा खा जायैनि थाखाय जोंङो औ बेखौ जोंङो बिदिनो खि गारना ला गोबाय बाय खि गानना लानानै जोंङो बेखौ बेखौ फोरानबाय आरोना सान्दुंङाव एसे इदिनो फोरानस्रना लाबाय आरो फोरानस्रना लाबोसो हबाना मोजांसिन जायो आरोना ज जोंना बानायनो नाफाम फाथोनखौ ओमफफ्राय बिनि उनाव जोङनो ना आब'सो नंङा बेलेगबो नांगौ जायो आरोना जेरै जोंना थास' थास' नंङा थास'आनो दे थास' बिसरि दुदलिनि बि औ बेनि उनाव जोंङो बेखौबो बिदिनो फिसा फिसा इदिनो हाना लानानै सान्दुंङायाव एसे फोरानस्रिनानै बिखौ औ बिखौ जोंङो उवाल एबा दिंखियाव बिदिनो जमानो नाजों थास'जों जोंङो जमा एसे खारै होनानै देना लाबाय आरोना देना लानानै जोङो बेखौ बिदिनो गेब्लेेजासिम जोंङो बेखौ देनानै बेखौ जोंङो खायफाया बिदिनो हासुं औवानि बिदि हासुुं सोआ
औ - औ नंगौ नोंथां
बिदिनो औ औ खायफाया हासुंङाव सोना दोनो खायफाया ओमफ्राय आरो बिदिनो थेमाफोराव सोना दोनो आरोना बयाम होमबासो बि
माने मोजांङै सेवगोन आरो बार हाबनाय नंङा जे बेयो जेसे नो मोजांङै सेवगोन बेखौ जेसेनो गोबाव दोननो हायो एसेनो माने बिनि मोदोमनाया मोजां जायो आरो गोथावसिनबो जायो औ
गोथाव जायो आरो जसेबां नोंङो बिदिनो मास मोनसे बिदिनो दोनबाय थाबाय सेवजासिम आरो नाखौ दोनबाथाय मोजां जायो आरो जानो
उम
बिदिनो जोंनिया बिदिनो नाफाम बाथोनखौ बानायनाय जायो आरोना
औ बिदि बानायनानै बिदिनो उनावहाय जोंङो बेखौ माने खायसेया ना होफिननानै संना जाफिननाय जायो बिदिनो सासे आरो नाफाम गोजायो औ संना जानाय आरो बेखौ जोंङो माने खायसेया बिदिनो थास' बिथट्रि बा थास' आइ थें बायदिसिना होफाना जानायखौ जों नुनो मोना नोंथां औ औ बिदिनो जोबोर मोजां जायो नोंथां जानो मोदोमनायाबो मोजां जायो बेवहाय माने जा नोबो जोबोर गोथाव जायो औ मानो होनब्ला जों बेखौ गासैबो जायो बे जोंनि मोनसे बर' हारिनि जानायनि मोनसे नेम बा मोनसे मा होनो बेखौ हुदा जानांगोन जोंनियाव नेमखान्थि बेयो बर'नि मोनसे दोरोंङारि जानाय आदार औ आरो बिदिनो सबाय साम'खौबोथ' नोंथांङा मिथिगौना
औ औ साम'आबोथ' ओरैनो मोननो थांङा बेखौबो जोंङो खायफाया बिदि बिदिनो दैमायाव गुरनो थांङो ओमफफ्राय बिदिनो खायफाया फुख्रि थायो नालाय बेयाव सोरहाबा बिदिनो फुख्रियाव थाबाथाय बिदिनो मा होनो फख्रियाव मोननाय जायो आरो ना । ओमफ्राय खायफाया आरो दैमायाव आरो खायफाया बिदिनो बायनानै जायो आरोना ।
औ औ नोंथां ।
बिदिनो साम'आथ' ओरैनो जाजाया मानो होनबा बेखौ
बेखौ जोंङो संनानै औ औ गोबाव सम हरसे बा सानसे सोमना दोननायनि उनाव बेखौ माने खिगार होनानै बेनि माने फिसाखौ थांगार होनाय
औ औ खायफाया बेदि ।